मोनाबिलिनि खुलुमनाय जाबाय नोंथां हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांनिसि
औ औ। दायो जोङो बे समावहाय ओ न'आव फिसिनाय जिब-जुनारनि सोमोन्दै आरो ओ बेफोरखौ फाननानै बा बेफार खालामनानै न'खरफोरा बोरै जौगायो बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो नोंथांजों एसे सावरायनो सान्दों नोंथाङा ओ थियारि ना
रायलाय जागोन दे नोंथां रायलायजागोन नोंथाङानो नोंथाङानो बेखेवनानै होग्रोदो दे
औ औ जागोन दे जोङो न'आव फिसिनाय जिब-जुनार होनोब्लाथ' मोसौ, बोरमा, दाउ, हांसो ओ बेफोरखो मिथिनाय जायो।
उम
मोसौ बोरमाखौहाय बयनिबो जोंनि बर' न'खरफोराव बयनिबो न'खराव मोननो मोनो नुनो मोनो माने जों नि बर' न'खरफोराव बेफोर जिब जुनारखौ बयनिबो न'खराव फिसिनाय जायो आरो न'खरनि आइजोफोरा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों औ
औ औ बे जिब जुनारखौ बे जिब जुनार ओ खोनादों ना
खोनादों खोनादों दे बु
औ औ बे जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैहा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बिदिनो रांखावरिफोराव मदद मोननो हायो बा जोंनि बर' आइजोफोराथ' दानि जेनेब्ला गोबां आनो न'खराव थानानै खामानि मावो बा गोजानाव थांनानै खामानि मावहैनो हाया न'खरावनो थानानै खामानि मावो व हौवानो गावनि फिसायनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बा गथ' गथ' फोथायनायनाय बेफोरबायदि जोंनि बर' बर' आइजोफोरा गामिफोरावहा बांसिन बिदि ओ साखरि मावनाय बा बिजनेस मावनाय बेफोरबायदि गैया आरो बिनिखायनो जोंनि गामिफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा न खराव गोबां बिदिनो दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ बेफोरखो फिसिनानैबो एसे एनै रां आरजिनो हायो आरो
आरजिनो हायो औ
माने दानि जुगावहाय सासेल' खामायनायजों जाला नालाय नखर नखरा गोबां औ बिदिनो न'खराव गोबां नांगौ थायो गथ' गथायनो नांगौ मुवा बेसादफोर थायो यो बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो आइजोफोराबो एसे एनै गावनि फिसायखौ मदद खालामनाय हिसाबै जोङो न'खराव दाउ अमाफोरखौ फिसिनो नांगौ आरो बेफोरखौ फाननानै जोङो एसे एनै रां मोनो आरो बे बेबायदि न'आव एसे एनै फिनानैबो बिदिनो गिदिर फार्म बायदिबो खुलिनानैहाय जोङो बेबायदि औ जेरै दाउ फाराम अमा फाराम बेफोरबायदि खालामनानैहाय जोङो रांफोरखौ खामायनो हायो आरो आरो दानि जुगाव आइजोफोरा गोबाङानो अमा अमा फिसियो अमा फिसिनानैहाय फिसा होयो फिसा होनानै बेफोरखौ फानो बेफोरनिफ्रायबो एसे-एनै जोंनि बर' आइजो फोरा दायो रांखावरिफोरखो एसे खामायनो हानाय जालांदों। ओ जोंनि न'खर फोरावथ' औ-औ नोंथां जोंनि बर' आइ बर' न'खरफोराव बा जोंनि प्राय न'खर फोरावनो ओ दाउ खो जोङो गिबि नुनाय जायो ओ। दाउआ बयनिबो नख'राव थायो। ओ बे दाउआबो जुदि नोंहा ओ गोबां फिसिनो हायोब्ला दाउ फिसिनायावबो रां दङ' बा दाउ फिसिनानैबो जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि न'खरफोरा एसे जौगालांनो हायो।
औ।
औ। ओ बे दाउ-अमा फिसिनाय बा न'खरनि जिब-जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन-हागोन जोङो गोदोनि दिनाव न'खर-न'खर मोसौ फियोमोन। जोङो मोसौ फिसियोबा न'खरफ्रोमबो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ फियोबा गाइखेर फाननो हायोमोन बा न'-न' गाय खेर मोनलोंनाय जायोमोन जों मोसौ फिसियोबा जोङो मोसौनिफ्रायनो जोङो रासायनिक हासार हिसाबै जोङो गोबोरखि महरै मोननाय जायो। लोगोसे मोसौआ बोसोराव मासे फिसा होयो जोङो मोसौ गाय मासे फिसिनानैबो जोङो बोसोराव मासे फिसा होयोबाबो जोङो गोबां फोलेर बाराय होनोनानै जोङो न'खरखौ दानो हा नाय जायोमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' मोसौखौनो फ्रायानो फिबावला उम लोगोसे जायगा गैया बेनि थाखाय फिया लोगोसे नङाबा जों